औ ना
औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंथांखौ माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा माने सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
माने जोङो दिनै दै दै जों दै मिथिगौना नोंथाङा दैनि बागै माने सावरायनो होननानै नोंथांखौ माने कल खालामनाय जाबाय दा दैनि बेलायाव नोंथांखौनो आङो माने बुंग्रोनो होननानै माने बुं सावरायग्रोनो आङो नोंथांखौ खावलायनाय जायोै
औ औ जागोन दे नोंथां जोंना ओ दै होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ जोंनि बे मोनसे थांना थानायाव बा सुबुं माहारिनि ओम बा गास सै जिब जुनार बा बिफां लाइफांफोरनि माने थांना थानायाव गोनांथार जानाय मोन से मुवायानो जाबाय जोंना दै दै नङाब्ला माने जोङो ओ जेबो जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो माने बुहुमाव थानाय जेसेबांखि माने मुवा बेसाद दं बा बिफां लाइफां जिउ गोनां मुवा बेसादफोर दं बैफोर माने दैनि अनगाजों थांनानै थानो हाया होननानै बुंनो हायो जोंना दैखौ जोंना बुहुम बिखुंनि हा बाहागोनिख्रुइबो बां हा बाहागाननिख्रुइबो बांसिन माने दै बिबाङासो दं होननानै बुंजायो बुहुम बिफोर बिहुं बिखायाव जोंना दैमा दैसाया जोंना गोसारनानै दं जोंना गोबां लैथो लैथोमाफोराव बिलो बिलोमाफोर फख्रि हा सिङाव बिदिनो गोबां रोखोम जायगाफोराव जोंना दैमा दैसा ओ फोराव बा गोबां बिलो बिलोमाफोराव जोंना दै बाहागोआ गोसारनानै दं। जोंना दै बाहा गोआ जोंना स्निजिसे जौखोन्दो आरो नैजिगु जौखोन्दोआल' हा बाहागो होननानै जोङो मोनदों। बेनिनो जोंना दै बाहागोनि ओ जोंना दै बाहागोआ माने थाम फारसे नाल' माने गोग्गो दै बा लोंजाथाव दै महरै जों मानो। बिनि जेसेबां मानिे दै दं जोंना दैयाव गोबां माखासे थादेरसाफोर बा मैला मैथा बा बिदिनो गोबां रोखोमनि थादोरसााब फोरा ओ दैखौ माने ओ गोग्गो दै महरै लाखियाखै माने। ओ बिनो जान थाम पारसेन्टआलोल' पियर गोगो दै बा लोंजानाय गोगो दै महरै जोङो मोननो हायो बुम खायाव। जोंना उम दैयानो माने ओ जोंना बयनिख्रुइबो माने ओ सुबुं माहारिनो गोनांसिन बा बिफां लाइफां जिब जुनारनि थाखाय गोनांसिन बय ख्रुयबो मोनसे मुवायानो जाबाय दै दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया माने। आरो जोंना आथिखालाव माने दैया ओ सुबुंनो थाखाय बा जिब जुनारफोरनि थाखाय गोबां सक्ति होयो। दै गाङोब्ला जोंना दै मोनलोङाब्ला जे जोङो जेबो खामानिफोर खौनो मावनो हाया जायो बा दै मोनाब्ला जोंना मा माखासे बिबांनि बिफां लाइफांफोरखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हाया जोंना उम दानि जुगाव माने गोबां जायगाफोरावनो माने दैनि आंखाल आंखालखौ नुनो मोनो आरो जों गोबां जायगाफोरावनो गोबां दैनि बाना बा दैनि ओ आंखाल गैयि जायगा बेफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां जाय माने दैनि ओ आग्लाय बिग्लाय माने ओ थानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां जायगायाव दैनि खरान बा दै गैयै जायगाफोरखौ नुनो मोनो। जेरै जों राजस्थान बायदि जायगायावनो बालाबारि जायगायावनो जेरै साहाराबो बेफोरबादि जायगायाव माने दैयाबो जोबोद खम बेनि थाखाय माने ओ गोबां जिब जुनारफोरा बेफोराव जोबोद खम सुबुं अन जिमायाबो जोबोद खम आरो गोबां बिदिनो अखा हायैनि जाहोनाव बा दै गैयैनि जाहोनावहाय बे बैयाव थानाय बारहावाया गोबां दुंहाव थासारियाव थायो बा गोबां गरम थासारियाव थायो। बेनिखायनो बैफोर जायगाफोरावहाय सुबुं अनजिमायाबो खम आरो बिफां लाइफ बिफांनि अनजिमायाबो खम आरो जिब जुनारनि अनजिमायाबो खम। नाथाय जे जायगायाव दै दं बैफोरबायदि जायगायाव जोंना हासार गोनां हा ओ फुलुंफोर मोनो नालाय बेफोरबायदि जायगायाव माने सुबुं अनजिमाया बांसिन बा जिब जुनार बिफां लाइफांफोरा बांसिन सोमजियो। आरो गोबां माने जिसिबां मानि नांगौ जानाय दैनि सक्ति बेफोरखौ मोनो नालाय जोंना माइ आबाद मावनाय जेरै गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोराव दै जगायनायाव गोरलै जायो नालाय बैनि थाखाय माने दै गोनां जायगा एबा दैमा दैसा सेरावहाय बांसिन थानायखौ नुनो मोनो। दानि जुगावथ' ओ दैमा दैसाफोरा माने ओ दैमा दैसाफोरनि जेरैनो जे गोबां ओ ओ दैमा दै गैयै जायगाफोराव नाला जाम्फै बेबायदि जावना लांनानै माने ओ आबाद मावनाय बा दैनि आंखालखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनसै। नंगौदा नोंथां? अ' हेल'।
नंगौ बिथाङा
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे।
औ नोंथां।
हेल'?
जों ओं खोनादों नोंथां?
औ
ओ-जों ओ-जोंना ओ-दैया जोंना ओ-गोबां रोखोमनि जोंना दानि जुगाव माने राज माने रांखान्थि ओ-जे दैखौ जों माने ओ दै गैयै जायगाफोरावहाय दैखौ दैथाय हरनानै बा गोबां ओ-दैनि बिबांफोर खौ ओ-दैखौ लांहोनानै माने जोङो माने फैसा थाखाबो आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै। दानि जुगाव माने अबेबा जायगायाव थाङोब्ला जोंना दैनि बथल फाननायफोरखौबो नुनो मोनसै। आरो गोबां माने जायगाफोराव दै ओ- गाङोब्ला बे दै मोनस्लाबाबा बे फोराव माने फाननाय दो दैफोरखौ जोंना लोंनानै माने गावखौनो माने दै लोंहोनानै माने सक्ति मोननायखौ जों नुनो मोनसै। आरो गोबां सुबुंफोरा माने दै फाननानैनो जोंना मा ओ- रांखान्थियारि बा गाव गावनि उदैखौ सुफुंगासिनो दं बेफोरखौ जों नुनो मोनसै। ओ-नोंथाङाबो ओ-दैनि बागै ओ-एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन। दा दैनि बेलायाव दा दैनि बेलायावथ' नोंथाङा गोबां माने बिथिंखौनो बुंलांजोबखाबाय माने दा बे बिथिङावनो आंबो थेवब्लाबो माने आंनि जि मोन्दांथि बेखौ माने फंनैसो नोंथांखौ एसे फोरमायना होनोसै दा दै होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनसे जोंनि नांथारगौ मुवायानो जाबाय दै। जेरैबायदि जोंहा बार ओ-बार, हा, अर बेफोरबायदिखौ नांथारगौ। बेफोरबायदिनो दैयाबो माने जोंनि मोनसे नांथारगौ मुवा हिसाबै जों बुंनो हायोबा जोंनो नांगौ आरो। दा दै नङाब्लाथ' जोंहा जोंनि बे मुलुगाव थांना थानाय थांना थानो रावबो हानाय नङा जिब जुनारनिफ्राय लानानै जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङावनो माने जोंहा बे बुहुमाव माने थांनानै थानो हानाया सम्भब नङा। दैजोंसो माने जोङो जोंनि बुहुमा माने स्निजिसे पारसेन्ट माने जौखोन्दोआाशनो दैजों बुंफबनाय नङा होनब्ला नोंथाङा बुंलांखादों। दा बेफोरबायदिनो ओ-माने जोंनि बे दैया जोंनि सुबुं माहारियानो बा जिब जुनारनो जोंहा गासैबो बिथिङाव दैनि गोनांथि जायो। जाय दैयै गैयाब्लानो माने जों थावरिनानै थानो हाया। जेरै बिफां फांसेखौ हमोब्ला बेयाव दै मोनाब्लानो जों बे बिफां फांसेखौ लाखिनो हाया। थिग बेबायदिनो जोङो। जोंनि मानसिखौबो सासे मानसिखौ जेब्ला दै होआलासिनो अब्ला जों बे मानसियाबो थांनानै थानो हानाय नङा। दै औ जोंनो गासैबो बिथिङावनो नांगौ जोंहा, दिनैनि मुगायाव कारेन्ट बानायो कारेन्ट बानायनो थाखायबो दिनैनि मुगायाव माने, जोङो दैनि गोनांथि जायो। जोंहा गंसे न' लुयो बे न'आवबो दिनै दैनि गोनांथि जायो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा दिनैनि मुगाया इन्टारनेट सालायो। बे इन्टारनेट सालायनायनि बेलायावबो जोंहा दैनि गोनांथि जायो। बेफोरबायदिनो जोङा माखासे माय बिथिङाव जोङा दैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो, दैनि लामाजों जोंहा गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माने, जोंनि जि जोंनि लांलाय लाबोलाय हान हान्था मेला बेखौ लाबोनायावबो जोंहा दैजों दैनि हेफाजाबजों, जोबोर गोरलै जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला, जोंहा गोजान गोजान हादोरफोरनिफ्राय जोंहा जेसेबांखि गोबां मुवा बेसाद, बे बायनानै लाबोयो बे मुवा बेसादफोरखौ माने जोंनि, भारत हादराव माने लाबोनो थाखाय। बे जोंहा हानि लामाजों लाबोयोब्ला, गोबां रांनि खरसा जायोबा जोंहा अख्रां लामाजों लाबोब्लाबो, माखासे गोबां खरसा जायो जायनि थाखाय जोङो। गोबां माने खम खरसावनो माने गोबां खामानि मावनो हानायखौ नायनानै माने, दैनि लामाखौ लानो गोनां जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा दै, बेबादिनो माने दैया जोंनि जोंखौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय माने, ओ माने जोंनि थांना थानाय बेलायाव माने हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो हायो। दा दैज्लां बोथोर माबा दै दै आरो माने दैयानो माने जोंनि थाखाय मोनसे ओ माने थांना थानायनि गुबै राहा बुंनानै, जों बुंनो हायो आरो दा बेफोरबायादिनो जोंहा दैखौ बाहायनाय बुङोब्ला, जोंहा दिनैनि मुगायाव माने गोबां गोरा गोरा जिरादफोरखौ हानो थाखायबो दिनै, दैखौसो बाहायनाय नुनो मोनो, माखासे माने दै माने मेचिनजों माने, दैखौ माने गोसायै हगारनानै बेजोंनो खायसे खायसे गोरा मुवा बेसादफोरखौ, हानायखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गियान बुथुमनो हायो बेफोरखौ, दा बेफोरबायदिनो दैया जेथिं बोसनिफ्रायबो जोंखौ माने आ गासैबो बिथिङाव माने नि हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो हायो।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओं ओं
औ दा समाबोथ' माने एसे बावबाय बेनिखायनो माने उननि समफोराव जोङो माखासे, आयदानि सायाव सावरायबावसिगोन, दा दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय, सै नोंथां गोजोन्थों।
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों दे।
औ गोजोन्थों।